हेलौ ओइस मा खालामदों।
दङ नै ओरैनो माबा माबि खामानि मावगासिनो दं आङो
मा खामानि मावदों।
जोंहा जि दादोंमोनहाय नै ओमफ्राय हाहांहां जादों बे।
फोजोबनो होननानै माबादों।
अ मोनायाखै नामा।
मोनाथ'आखै बारा।
ए जोंथिंनै खोमफिजोबबाय हो।
आइआ हारसिं जादों नालाय ओंखायनो एसे माबा खालामना होफादों आङो। माबा जोंहा
जोंहा माबा मा होनो दखना दादों माइदिनि नांगौ बा लांफै नोंसिनिथिं बायनो सोरबा बायग्राफोर दंबा
ओं
नोंसिनिथिं सोरबा बायग्राफोर दंबा खोनथाहर
जोंथिं बायग्रायालाय दंमोन हाज जोआव लाङो माबा हाजोलायनो दखानाव हैयो बे खालु हरबाय थाग्राखाय हाजो होनफ्लाङो
ओं नोंसिना अरुणाचल खाथि जायोना
ओं अरुणाचल खाथि गाललि होयो नालाय हाजोआव होनफ्लाङो दखनाखौ दखानाव हैग्रा दङ
नोंसालाय गालि दाया नामा
जोंहा बिदि दाया
ए दाबानो जायो फाननो मोनगौमोन दा
उम दाउ, अमा, बोरमा, हांसो, इदि फियो
ए ओंखाय सोलाबा आरो ना
ओंहो जि दाबा सिंबो सानाय जायो नालायथो ओंखायनोथ' जि दाया जोंहा
जोंहाबो आं दाया आइयासो दायो जोंहाबो आइयासो दायो
अ ओं सिं सानाय जायो हायो ओं
औ जानायालाय जायो होमबाबो
उम औ ओं
मा जोंहा जोंना ओंख्रिया माबा ओ थास आथिंजों नासो ओमफ्रायो एम्फौ भाजा
अ बायनाय
एम्फौआ एम्फौआ जोंहा बै न' खाथियाव आनैमोनहा एम्फौ फिदोंमोन ओमफ्राय बेयाव जोंहानि बिलाइखौ लांफैदोंमोन नालाय
उम
एसे हरबाय जोंहानो फवासे
उम बिदिनो सोलाय सोल खालामलायनांगौ उम उम
खबरफ्रा मोजां नामा
ओं खबरा मोजां
ए सोर सोर दङ दायो
दायो आं हारसिङैसो दङ जिरायनानै
ए
ओं अखा हानो नागेरदोंहाय
उम्म कारेन्ट दंना गैया दा नोंसिनिथिं
कारेन्टलाय दङ नोंसिनिथिंजोलाय
जोंथिं दङ थांहां माहां जागासिनो दङ
उ बार बारदों नामा
बारालाय गैयाहाय हब हबसो जोंखै
ए नै जोंथिं बारबो बादों एसे एसे ओमफाय अखाबो हानो नागेरदों
आयौ मोजांथारहाय बिदिबा
उम
थान्दा - थान्दा जालायथारदों बे ना
ओं थान्दा - थान्दा
जोंखै आरो हब हबसो थाननोनो हाया
हम बिदिनो बोथोरबाथाय
मा खालामनो मा खालामनो मा मानो जालायलायो
उम ना गुरनो रोंगोन ना रोङा नोंलाय
रोङो रोंनायालाय
उम ना गुरनो फैहाय जोंखै
ए ना दंसो गारो नामा बाल नोंसिनिथिंलाय?
नाया दङ एबार बोसोराव जि ना फैदों।
आयु मोजांथारहाय बिदिबा।
उम सेमोन आरो नायानो गैया। बायनानै जाबाय थानांदों उम। अमा बेदर लाबफा हाय ‌‌।
दुब्लियाव मोनो ना मायो?
ओं दैमा दङवाव गुरबानो मोनो। जोंहनाव फै अमा बेर लाबोफा माला।
जागोन दे ओ गाबोन सानसे फांफोर सानसे थानानै थांनोसै नामा?
अ जायो दे फै। उम नारजि जानांगौहाय बर'नि ओंख्रि।
उम नोंसांनाव नारजि दङ?
नारजि दङ न'निनो लकेल। नारजिखौ रोङो रोंनायालाय एसे एसे बाराबो रोंजोबद्राया।
ए मोजाङानो बिदिबालाय।
उम रोंनानैसो थानांगौहाय बर'निनो ओंख्रि।
ओ जोंहा गैयाहाय नारजि लाफा थानांगोनहाय नोंसानिफ्राय बुरजा दङबा।
औ बुरजा दङ ‌। उम।
नोंसा न'आव मा मा मैगं गायो?
जोंहा ओ दायो मा मा मैगं दं पथल दङ बिन्दि दङ एनिफ्राय मा मा दंबावोथाय आं बारियावनो थाङा नालाय मिथिया। उम। उम बानलुबो न'आवनो लकेल गायो। बायनानै जाया जोंहा।
ए
उम लांनो फै मैगंफोरखौ।
ओ जाहा लायगोन र जाहानाव जेबो गैखाया।
उम इदिनो सोलाय सोल' खालामलायनानै जानांगौ ‌।
खान्थाल थाइजौ जायाखै नामा नोंसा?
दङ खान्थाला जानो फै। मैया थाइसे जादोमोन।
ए लिंहरबानो जायोमोन आं थांगौमोन ना।
उम नोंखौ आं फैनाय नङा सानबायबा माइ गायदों फुदों इदि सानदोंमोन। उम।
थारगौमोन आङो जा खाथाल फिथाइ गैया।
उम फैनो हागोन दे समफोर फै फैबा जानो हागोन। ओम ओम। ओम।
गिदिर गिदिरथार नामा खान्थाल फिथाइआ?
आनो
ए बेगरखौ ओंख्रि जानो लाबोनांगौहाय।
ओं लांफै मेर्ला दङ दाख्लै जानायाबो। ओम।
बेगरा मैथाफोरजों गोथाव जायोना दालिफोरजों?
ओं लकेल ओंख्रि जानांगौ ओं गोथाव जायो।
जानो गोथाव मोनो।
ओमफाय खबरफोरा मोजां।
गेजेरावनोसै।
ओम मानसिनि खबर नालाय दसेनो मोजां दसे -नो गारजि।
नै आहा एसे उसुबिदासो जागासिनो लोमजादोंबो।
ओम आंहा खबराबो बिदिनो मोजांबो नंजोबा गाज्रिबो नंजोबा गेजेरावनो।
ओ
उम मानसिनि जिउ दसेनि समावनो दसे मा जायो बुंनोनो हाया।
ओम बेनोथ'
उम आइयाबो लोमजाबाय थायो। आइयाबो लोमजाबाय थायो मानसिनि जिउ नालाय।
डाक्टारनाव थाङाखै?
डाक्टारनाव थांदोंमोन मुलि लादों दा एसे मोजां जाहांदों।
ए जोंहाबो आइया दाख्लैसो लोमजाथारदों गोसा नो दा एसे मोजां मोन
ओ ओ ओंखायनोथ' जिखौ नों दाना होदों नामा?
ओं एसे आं दाना होबाय बेफोरजोंनो खरस जानांगौ जायो नालाय।
ओं बिदिनो मदद होलायनांगौ।
खानाय थायो नालाय जेनेबा
ओं उम उम
दानानैबो गोबावबो खालामजाया फैसाबो होखानाय था बिराद दिगदार हाय।
उम
नायनायावल' फैसा नुयोहाय बिराद खस्थ' जि दानाया।
ओं।
फारसेनिफाय सानांगौ सोंनांगौ।
उम ओं
ओंखाम मायदि सिप्लिना होबावनांगौ।
उम उम उम ओं बिदिनो। मावनानै जानाय नालाय।
ओं माथो होनबावनो आरो।
उम
उफाय गैया।
उम
लामायावसो दंहाय आङो जि थाम्फै अर
उम आंहा नै न'आवनो जिरायनानै दं लाइनाबो थांबावबायसो।
लाइना नोंसिनिथिं थाथेरा नामा?
ओहो थाथेरथारा दसे दसेनो थाङो। उम।
बिदिसो ओमबा।
उम फैमारनांगोनहाय जाहानाव।
जागोन दे।
उम ए ओमफाय जाहानाव बोरै फैगोन आलासि फैयोबा
फैबाबो जाहा आइमोन दंखायोना आइमोननि फरियालसो जेबो नङा
ओ
बोराय बुरि सो
उम जेबो नङा दे। फै ओं फैजायो जेबो नङा। उम खान्थालखौ लांनो हागोन दा?
उम लाङो आङो जाहा खान्थाल गैथाराहाय
जोंहानाव थाइजौ गैयाहाय लाबोफा
ए नोंसा थाइजौ गैलाया
ओंहो थाइजौआनो गैया।
सिरिजोबसै
ओम जोंखै गैया जोंहानाव
उम बिदिसो जाबाय होमबा
उम बिदिसो
जाललाथारहाय ना
उम उम दसे थानानै दोनथ'नांसिगोन आहा खामानि मावनां
ओं ओं माबाफोर मावनो नागिरदोंमोन नामा माबाफोर मावनो ना दोंमोन नामा?
ओं नै थोरसि सुनांगौ दङ' एसे लाइनबो गैयामोन नालाय दाससो फैदों। उमम ओं उम
खबरफ्रा मोजांबालाय
दे दोनथ'नोसै दे ओं दे।